हेल नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथां दङ
नोंथांमोनि माजों दावबायो बुंनो हागोन नामा
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओ गोदो आबै आबौमोनबो बुंनाय खोनादोंमोन आरो जे ओ गारि मथर गैयि समाव आथिंजोंनो दावबायनाय आरो साइके खेल बायदिजों दावबायनायखौ खोनानो मोनदोंमोन आरो जेसे गोजान जाया मानो आथिंजोंनो दावबायनानै थाङोमोन होननानै आरो दाना गोदान मुगा सोलिदों नालाय बेनिखायनो ओ मानसिफोरा ओ समखौ खम समावनो गासैबो खामानिखौ जाजानो लुगैयो बेनिखायनो गारि मथर बायदिसिनाफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ गोदोनि बेफोरबायदि जा आथिंजों थाबायनाय हुदाया दासिमबो दङ नामा
औ नोथां जोंनि दा दासिमबो दङ नाथाय गोदो जेरै आबै आबौआ जेरावखि थाङा मानो गोजान गोजान जेरै थाबायनानैनो थांदोंमोन बिदि दानि समाव ओ गोबाङानो खम नुनाय जायो मानोना दानि जुगाव बांसिनानो गारि मथर बाहायनानै जेरावखि जाया मानो थांनाय जायो गोदो समजों जेबो लोब्बा गैयामोनब्लाबो दानि समाव समजों ओ बांसिनानो खारफानाय जायो होनना बुंजा गोन नङा होमब्ला ओ बिदिनो आं सानो गोदोनि बायदि जेब्ला जोंनि आबै आबौआ जेरावखि थाङा मानो जेरै थाबायनानै थाङोमोन ओ आं सानो बांसिन थाबायनानै थांनाया जोबोद मोजां थाबायनानै थांनाय एबा समनि गोनांथिथारबाबो साइकेलजों दावबायनाया आं मोजां सानो मानोना जोङो थाबायनानै थांब्ला एबा साइकेलजों थांब्ला जोंनि देहाया मोजाङै थायो एबा ओ जेरै गारि मथराव जनानै गोजोनै थांनायनि बादैबो जोङो साइकेलजों एबा थाबायनानै थांब्ला जोंनि देहाया मोजां थानाय लोगोसे जेबो बेराम जानो हाया बायदि आं सानो आरो थाबायनायखौ आं गोजोन लोगोसे नोंथांमोननि जा ओनसोलाव मा मा फिसिनाय जायो एबा लानाय जायो
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' ओ बोरमा, मोसौ, दाउ आरो अमा, लाथा बायदिसिनाफोरखौ फिनाय जायो बेफोरनि गेजेरजोंनो औ राङारि आंखालखौबो जोङो सुफुंनो हायो आरो ओ जा फरायनायनि जा खरसा बेखौबो जोङो दिहुननो हायो आरो ओ गावनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बायदिसिना हाबाफोराव जोङो बाहायनो हायो अ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बेफोरबायसा फिसिनाय आदबा दोङो ना गैया?
दं नोथां जों दा ओ मा मा लायोबा फिसिहोनोब्ला गिबियावनो अमा अमाखौ बांसिनानो जोंनि ओनसोलाव फिसिफ्रामो आरोना ओ लोगोसेनो दाउ अमा बोरमा मोसौ गासैखौबो लानाय जायो राङारि सुफुंनायजों ओ लोगोसेनो बेफोरजोंबो जोङो ओ न'खरखौ सामलायनो हायो आरोना जेरै जोङो मोखौखौ लाबोला गारजेनखौ जोङो ओ न'खरावनो लांखिनोबो हायो आरो गुबुननो फाननानै रांबो मोनो बिदिनो दाउखौबो लाबोला दाउ बिदै मोनानै जोङो बिदिनो रांनि आंखाल जाबोला जों बिदिनो मोननो हायो बिदिनो जोङो लाथा एम्फौखौबो बिदिनो फिसिनो हायो ओ लोगोसे नोंथांमोननि जा एम्फौ लाथाखौ मा बिदि‌ फिसिनाय जायो
औ नोंथां जोंनि जा एम्फौ लाथाखौ फिसिनोब्ला गिबियावनो ओ एम्फौ लाथाखौ सिखिरिनिफ्राय बिदै दैहोनोनानै बेनिफ्राय फिसा ओंखारहोनाय जायो आरो ओ आरो जायफोराहा बेफोरबायसा सिखिरि नहाव नआव गैया बिसोरो गुबुननिफ्राय बायनानै लाबोयो ओ बेनि उनाव जा बे लाथानि एम्फौ गोरलै बेखौ जोङो ओ जा बे इन्दिनि गोरलै बिलाइ बेखौ होनाय जायो आरो गोरा बिलाइखौ होनाय जाया आरो बेनि उनाव जा लाथाया एसे देरबोला बेनो इन्दि बिलाइ गोराखौ होनाय जायो गोरलैखौ होनाय जाया मानोना ओ गोरलैखौ होयोब्ला लाथा एम्फौआबो गोरलै जालांफायोनो बेनिखायनो गोरलैखौ होनाय जाया आरो नोंथां बेनि उनाव आरो ओ ला हिथाया जेब्ला देरो जा बिमा जायो आरो गोमोन जायो अब्ला बेखौ जोङो जा बे लाइजुलाइ गोरान बेवहाय ओ हि खाथुबनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव साननैसोनि उनाव जोङो जेब्ला बेयो लाथाया फिथोब थोबो अब्ला बेखौ जोङो ओ लाथानिफ्राय फिथोबखौ आलादा खालामनाय जायो ओ बेनि उनाव जोङो लाथाखौ गोसो बायदियै ओ संनानै जानो हायो जेरै बायसा बुङोब्ला ओ जोङो अनलाजोंबो जायो ओरैनो एवनानैबो जायो आरो खायफाया सिंग्रि मै बिजोंबो जानानै मोजां मोनो आरो थास' बिथ्रि बायदिजोंबो जानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोल जोलाव ओ लाथा एम्फौखौ फिसियोना फिसिया
उम उम जों जाला सानथोखौ‌ मारै फिसियो होनोब्ला गिबियावनो जोंनियाबो ओ गोजोन गोजोन जि मोनसेयाव ओ सिखिरिखौ बाहोना दोननाय जायो बेयाव सिखिरिखौ बाहोना दोननायनि उनाव सिखिरिया बेयाव बिदै दैबोला बे बिदैखौ जों बोखानानै मोनसे ओ थफ्ला जुनानै दोनो खाननैसो थानानै जेब्ला जोङो बे थफ्लाखौ बोखानानै नायो अब्ला ओ बे बिदैनिफ्राय लाथा फिसा अंखारो बे लाथा फिसाखौ जोङो गुबुन ओ सान बे एबा दालायाव ओ दोननानै ओ इन्दि बिलाइ गोरलैखौ होनाय जायो गिबियावनो ओ मानोना ओ लाथा एम्फौआ गोरलैयाव बिलाइ बोराइखौ जानो हाया बिनि थाखायनो गोरलै बिलाइखौ होनाय जायो बेनि उनाव एसे देरबोला ओ बिनो एसे बिलाइ गोरा होयो आरो देरबोला आरो बिलाइ गोराखौनो होनाय जायो जेब्ला बिमासिम बिमा जायो अब्ला बिलाइ गोराखौ होनाय जायो ओ बिमा जानायनि उनाव ओ फिथाइआ जेब्ला गोमोन फायो अब्ला जोङो ओ गोमोन फाइनायनि उनाव गुबुन जायगायाव बेखौ दोननाय जायो लाइ बिलाइ गोरानाव जोङो लाइ बिलाइ गोरानखौ जोङो खाथुमनानै मोनसे जायगायाव दखरसेयाव दोनो आरो गोमोन फैब्ला जों बेखौ हमनानै बे लाइ बिलाइ गोरानाव दोननाय जायो दोननायनि उनाव बे लाइ बिलाइ गोरानाव ओ आसाया फिथोबथोबो फिथोबथोबनायनि उनाव जोङो साननै एबा सानथामनि उनाव बे बिलाइ गोराननिफ्राय जोङो फिथोबखौ बोखायो फिथोबखौ बोखानायनि उनाव जोङो ओ बेनिफ्राय खानसे दोननानै खानसे दोननायनि अखानायै जोङो लाथाखौ फिथोबनिफ्राय बख'यो आरो बेनि उनाव फिथोबनिफ्राय जोङो ओ जोबोद मुलाम्फा मोनो फिथोबखौबो जोङो फिथोबजो जों थावख्रि लुनानै इन्दिनि हि लुजायो आरो नोंथां बिदिनो आरो जोङो लाथाखौ गुबुन गुबुन रोखोमै जाज जायो जेरै ओ अनला मेगंजोंबो जाजायो आरो थास' बिथ्रिजों गिबियावनो लाथाखौ रुना लाग्रोबाय लानायनि उनाव थास' बिथ्रिजोंबो जाजायो सिंग्रि मैखिजोंबो जाजायो आरो ओरैनोबो नानै जाजायो बिदिनो आरो नोंथां
औ नों थाङा ओ आइथिंजों दावबायनायखौ साबसिन मोनोना ना ना गारिजों दावबायनायखौ साबसिन मोनो
आंनि साननाय बायदिबा आं आइथिंजों दावबायनायखौ मोजां मोनसिनो नाथाय दानि समखौ होनोब्ला दा जोबोरैनो समनि आंखाल गोदोनि बायदि नंलिया नालाय बेनि थाखाय ओ जोङो आइथेंजों थाबायनाय हुदाखौबो गारनो नाङा आरो जोङो ओ समनि आंखालनि थाखाय गारि मथरजोंनो थांनांगौ नालाय थेवब्लाबो जोङो आइथेंजों थाबायनायखौ ओ गारनो नाङा होननानै आं सानो मानोना थाबायोब्ला जोंनि देहाया मोजाङै थायो जेबो बेराम जानो खाबु मोना आरो नोंथाङा बेनि बागै मा सानो
औ नोंथां आंबो आथिंजों दावबायनाय बा साइकेलजों दावबायनायखौ ओ मोजां मोनो आरो सावस्रिनि थाखाय गाहाम होननानै ओ नाथाय अ सम दानियाथ' जोंना समनि आंखाल नङा होमबा बेनि थाखायनो जोङो अबेबा गोजान जायगाफोराव थांनो थाखायब्ला गारिखौ बाहायनायाबो मोजां होननानै आं सानो आरो नों औ नोंथां बिदिब्ला ओ दिनैनि आयदाखौ दोन्थनोसै नामा बेखिनियावनो
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
संगि